हेलौ औ
हेलौ
नोंथां खोनादोंना? हेलौ
हेलौ
हेलौ हेलौ नोंथां
औ औ खोनादोंना?
हेलौ खोनादोंना नोंथां?
आं खोनादों खोनादों।
अ आंबो खोनादों दे नोंथां अ अ
अ आं माने बैसागोनि ओ बागै ए बैसागोनि बागै सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन आं खोनादोंना?
नोंथां मा होनदोंमोन नोंथां?
हेलौ
औ।
बैसागोनि बागै एसे सावरायनो होननानै फन हरदोंमोन‌ खोनादोंना?
औ बैसागु औ औ खोनादों बैसागुनि ना?
औ।
हेलौ अ
औ खोनादों खोनादों।
नोंथाङा एसे फोरमायग्रोना हो-हो-होग्रोदो ओमबा
अ अ बैसागोआथ' ओरैनो सरासनस्रा जोङो बैसागो होनना बुंङोबा मोनथाम रोखोमनि
औ
आ रोखोमनि जोंनिया मोन बोसोराव
औ औ औ।
मा बैसागो ओमफाय मोनसेया जाबाय काति
औ।
औ एसे बारा मोजां खोनायाखै नोंथां।
मा खालाम अ अ खोनायैखैना? ओ जोङो बैसागोआथ' जर नङा होमबा अ खोनादोंना?
औ
बैसागो जोंनिया सरास्रायै मोनथाम रोखोमनि जों मोनथाम बोसोराव जों मोनथाम बाहायो बा फालियो जोङो गिबियावनो जाहैबाय रंजालि बैसागु नैथियाव जाहैबाय मागो बैसागु बिनि उनाव जोंना खाथि गासा बैसागु बा
अ औ। ‌
मिथिगोबा बिखौ रंजालि बैसागो होनना बुङोबा मा खालामो उम रंजालि बैसागुआव मा खालामो गासैबो ओ जोंनि आसामाव होनना बुङोबा, ओ बर'आनो जाबा हारस जायानो जा बा गुबुन जाथियानो जा मा बैसागोखो फालियो आरो रंजालि बैसागुखौ। फालियोबा बे बैसागुआव मा खालामो? गावबा गावनि हारिनि मोनसिफोरा गावबा गावनि ड्रेसखो गाननानै हो गावबा गावनि ट्रेडिसनेल ड्रेसखो गाननानै मा खालामो रंजायो बा गथ गथ' गथाइ बोराइ बेन्थ' गासैबो आरो गोद-गोदोर गासैबो माने बे बैसागुआव मा रंजायो रंजानानै न'खर न'खर मा मागियो मागिनानै मा खालामो बेनि उनाव गिबि सानखालि मा खालामो बैसागोनि गिबि सानखालि मा होनना बुङो मानसिनि बैसागो होनना बुङो बेवहाय मा उन्दैया गोदोरखो मा सिबियोआरो
औ
बेखौ मिथिगोना उन्दैया गिदिरखौ सिबियो इनिफ्राय रायजोनि रायजोनि माबा मन्दिराव मा गासैबो ज' जानानै मा खालामो खुलुमलायो गासै माने आर'ज गाबो आर'ज गाबनानै आर'ज गाबनानै बेनिफ्राय ओंखारबोयो आरो न'खर न'खर मोसानो थाखाय गासैबो बिदिनो मा नखर हाबनानै सोरबा सोरनिबा नखराव जोंनि जेनबा बर' किसु बर'फोरा मा खालामो जौबो होयो। सोरबा सोरबा मा फैसा हरो? सोरबा सोरबा माइरं हरो बिदिनो मा बैसागो फालियो आरो बिदिनो थिग बेफोरबायदिनो एसामिसफोराबो मा खालामो एसामिसफोराबो बिसोरबो बिहु फालियो जों बैसागो होनना बुङो बिसोरो बिहु फालियो बि मा बिसोर मोसानानै बिसोरबो फैसा फैसा मा रांफोरखो मा मागियो आरो बिसोर बिदिनो मा होना बुङो बैसागुआ बैसागोनि जोबथियाव बि गासैबो मा खालामो जोंनि आसामनिफोरा बैसागो फालिखांनायनि उनाव गासैबो बै मोननाय रां एबा माइरंजों मा खालामो गासिबो मा खाना जायो आरो। बे रंजालि बैसागुआव बिदिनो मा खालामो बैसागोखौ ओ बोसोराव खनसेल' रंजालि बैसागोआ फैयो नालाय गासैबो रंजायो रंजानानै मा बिदा बिफं गासिबो अनज्लायनानै मा खाना साना जानानै बिदिनो बिदाय होयो आरो। रंजालि बैसागुखो थिग बेफोरबायदिनो मा दोङो जोंनिया मागो बैसा गो दोङोना जोंनिया?
औ
मागो बैसागो मागो बैसागोबो आसामाव फालियो जोंनि बर'आनोल' नङा गासैबो हारसाफोराबो मागो फालियो बे मागोआव मा खालामो मागोआव खानसे सिगां मा खालामो ओ माग गोनि से मागोनि खानसे सिगां भेलागुरु होनना भेलागुरु होनना बुङो। हा हारसायावबो जों भेलागुरुआनो होनो बर'आवबो भेलागुरुआनो होनो बेखौ मा जिगाब उनु नारा उनु बुथुमनानै बानायनाय जायो किसु किसु थ' मास मोनसे सिगांनो बानायो। सोरबा सोरबा आरो खानसे सिगां बानायो सोरबा सोरबा खप्थासे सिगां बानायो बानायनानै मा खालामो बेखौ माने माइहुं बायदि बानायो आरो बेखौ
औ औ
माइहुं बादि सिदा बानायो बानायनानै मा खालामो बिखौ बै बैसाग बैसाग मागोनि से खालारनि सानसे सिगाङाव मा खालामो बिखौ सावना हो सावो आरो सावनानै मा आनान गसायखौ गाबज्रिनानै मा बेखौ मागोआव फालियो आरो माने सावो आरो जिगाबखो सावनानै अर सायो आरो बे मागो मागो खमावथ' बिराद गोजां बोथोर जायो नालाय।
औ औ
गोजां बोथोर जायो नालाय थिग बेफोरबायदिनो मा खालामो बिखौ सावनानै ओ मा आनान गसाइखौ गाबज्रिनानै ओ बेखौ बेलागुरखौ सावनानै गासैबो सायो। ओमफ्राय बेलागुरु सावनायनि सिगां दुगैयो आरो गासैबो।
औ औ
बेनिफ्राय दुगैनानै मा सावो बेखौ सोरबा सोरबा माइरं सारो एसामिसफोरनिया जोंनि बर' फोरनिया आरो बिदिनो ओ मा होनना बुङो? मोनसे फोथायनायबो दङ मानो होनना बुङो जुदि ओ सान ओंखारनायनि सिगां बेखौ बेलागुरखौ सावनांगौ बिदि मोनसे खोमसि फोथायनायबो दंं।
औ औ
बेफोरबायदिनो मा ओ मागोखो ओ बेनि उनाव बेलागुरखो सावखांनायनि उनाव फुङाव गासिबो गथ'फोरा मा खालामनो बे फिथा उनु मा मागियो गासैबो फिथा सावोथ' बे मागोआव।
औ
गासैबो फिथा सावो फिथा सावोबा फिथाखौ मा गथ'फोरा मागिनो थाङो। ओ जोंनि आसामाव बे मागोआ मागो फोरबोआ बेफोरबायदि फालिजायो। आरो गासैबो मा मागोआव मा होनना बुङो आलासि उलासिफोराबो फैयो फिथा जानो। बेफोरबायदिनो न'खरनि खाथिनि न'सुंसेनि मानसि फोरा हाथियाव मा साहा दा लोंहैयो बेफोरबायदिनो मा खालामो मागोखो‌ फालियो आरो
औ
बेखौ मागो मागो मागो दानाव सेथि खालारनिफ्राय मा फालिनाय जायो। थिग बेफोरबायदिनो जोंना बैसागो होनना बुङोब्ला आरो मोनसे दंबावो जोंनिया ओ काति गासा बैसागो होनना बुङो बेयो कातियाव जायो। काति काति मांखोनि मा सेथि खालाराव फालिनाय जायो। बेखौ
औ
काति मांखो होनना बुङोबा आंखालनि बैसागो होनना बुङो बेखौ बे समाव माने मानसि सुबुं माहारिफोरा एसे रां रुफा माइरंफोरा एसे जोबस्राङो आरो बेनिखायनो बेखौ काति गासार माने कंखाल बैसागुबो होनना बुङो। बे बे बे समाव माने न'खर न'खर एसे उसुबिदा। रां रुफानि अब्ला मा जायो। बे बैसागो माबि फालिनो काति आसारनि नैथि खालार खालि ओ न'खराव मा खालामो गासिबो मोनाबिलियाव माने दुब्लियाव आलारि बाथि सावो आरो
औ
दुब्लियाव आलारि बाथि सावनानै मा खालामो ओ एसामिसआनो जा बर'आनो जा गासैबो मा खालामो दुब्लियाव आलारि बाथि सावनानै धु धुबधुना माने ओरै बुट गरनैसै बेफोरबायदिनो खुसेर जायखिजाया थोगोनि थोगिनि जिरादफोरखौ होनानै मा खालामो सखा हुर हुर होननानै बुंनाय जायो। आरो हार साफोराबो बर'फोराबो होयो। आरो बिदिनो बेनिफ्राय थिग बेफोरबायदिनो बेखौ होखांनानै फैनानै ओ न'खर न'खर मा खालामो ओ थुलुसिगुरि बा माबा जोंनि मा बाथौनि सिङाव बा हारसाफोरा बेफोरबायदिना ओइ मा होनो बाख्रिनि सिङाव गुदियाव मा आलारि बा खाथि सावो सावनानै बे कारति गासा बैसागुखौ बिदिनो फालियो आरो बेफोरबायदि जोंनिया काति गासा बैसागु बे बिदि जोंनिया मोनथाम जायो आरो बैसागु जे-जेनेरेलि मोनथाम बाहायो आरो बोसोराव उम। फालियो बांसिनानो बेनिफ्राय ओरै नोंसोरनि जा बेफोरबायदि माबायदि फालियो होमबा बैसागुखौ?
अ जोंनि खैजाबो बैसागुखौ मोनथाम बाहागोआवनो फालिनाय जायो आरो नोंथां। ओ जोंनिखै मोनसेया जाबाय रंजालि बैसागु नों थाङा बुंनाय बायदिनो आरो ओमफ्राय मोनसेया मागो दमासि ओमफ्राय मोनसेया काति गासा आरो नोंथां ओमफ्राय बिदिनो बैसागुनि ओ जोंनिखिजाबो बैसागुनि सैथो दान बैसागु सैथो दाननि जोबथि खाालाराव मोसौखौ थुखैनाय जायो नोंथां बिदिनो मोसौ थुखैनो थाखाय
आंना
ओ दिगिलि थाराय बेफोरखौ सानसे सिगाङावनो नागिर खाना दोननाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय बिनि अखानायै बेयो लाव फान्थाव बायदिसिना नागिरखानानै दोनो आरो नोंथां। ओमफ्राय अखानायै मोसौ थुखै खालि बेफोरखौ हानानै बा मालाबो बानायो आरो माला बानायनानै आरो बे मालाखौ गोबां बानायनाय जायो आरो मोसौनो गानहोनोबो आरो न'आवबो आलायना दोनो आरो नोंथां औ औ ओमफ्राय बिदिनो मोसौखौ थुखैबाय थु थुखैखांनानै बे लाव फान्थावखौ सारनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बे लाव फान्थाव खौ सारखांनायनि उनाव दिगोलि दिगोलिथि थारायजों बुनाय जायो मोसौखौ ओमफ्राय बिनि उनाव मोसौखौ दुब्लि मोसौखौ दंग' दंग' बा दैमायाव थुखैनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बेनि उनाव
उम उम नंगौ नोंथां
मोसौखौ हगारना होनाय जायो ओमफ्राय हगारनाबा खानानै जाय दोनो आरो दां ओमफ्राय बेनि मोनाबिलियाव आरो गोदान गोदान दिरुंजों खानाय जायो आरो नोंथां गुलियाव साथि लगायनानै खानाय जायो गोदान दिरुंजों बिदिनो बे मोसौनि बैसागुआ थांबाय बेनि उनाव बैसागो साननि सेथि खालार खालि नोंथाङा बुंनाय बायदिनो जोंनिखि खिजाबो बिदिनो फुजा होनाय जायो आरो फुजा होनानै बिदिनो
ओम
जाखांनायनि उनाव गेदेरा उन्दैखौ उन्दैया गेदेरखौ खुलुमलायनाय बोर होलायनाय जायो आरो नोंथां ओमफ्राय बिदि आरो बैसागुआव
बिदिनो बैसागुआ बे दिननिफ्रायनो जागायजेनो आरो मानसिनि बैसागुआ बे मानसिनि बैसागुआव बिदिनो बयबो रंजा हेफाजाब मोसायो बयबो बोराय बुरै गथ' सेंग्रा सिख्ला गासैबो रंजायो मोसायो आरो ओमफ्राय बिदिनो बे बैसागुआव मोनसे जोंनियावथ' माबा खुंखा जानाय नामा दंना नोंथां
नंगौ नंगौ नंगौ दोङो जोंनि जेबो दङ बियो अब्ला नोंथां मानो बुङो समाबो जाबाय नामा समाबो जाथ'बाय नोंथां औ दे दे होमबा दोनथ'नोसै ना दे
औ